औ‌‌ नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
अ बुंनायसै नोंथां।
औ नोंथाङा आंनियाव मा सोंनो हरदोंमोन दे नोंथाङा बुंग्रोदो।
औ नोंथां ओ नोंथांनो आङो ओ मोननैसो ओ सोंथि सोंनो नायदो बुंनो हागोनना नों
औ औ जागोन नोंथां
ओ जोङो जानाय लोंनायनि सायाव रायलयगोन आरो नोंथां
औ जागोन दे
ओ ओ ओ नोंथाङा बबे मैगंखौ बांसिन गोथाव मोनो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना
आं दा जोगोनार मैगंखौ जोबोर मोजां मोनो
औम नोंथां ओ ओमफ्राय ओ नोंथाङा जोगोनार ओंख्रिखौ मोजां मोनो ओ नोंथाङा जोगोनार ओंख्रिखौ ओ माबायदि खालामना संना जानानै ओ गोथाव मोनो आरो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां
ओम जोगोनार मैगंखौ एसे अमा होनांगौ बेजों लोगोसे आरो बेखौ बांद्राय दै बोनाङा ओंख्रि बायसा खालामानाङा बेखौ एसे भाजा सिस्टेमै बानायबा जोबोद मोजां जायो आरो आरो जोगोनारा गोदै फ्लेभारनि जानांगौ गोदै जानांगौ आरो
ओ ओमफ्राय गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां ओ ओ नोंथाङा ओ बेदरफोरनि मादाव बबे मोनसे बेदरखौ बांसिन गोथाव मोनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
आं दा बेदर होनबाथाय दा मोननैखौबो मोजां मोनो ब्रयलार बेदर आरो अमा बेदर बेनो फेभरेट आंनि नोंथांना मा बेदरा भेबेरेद।
ओ आंना ओ आङो अमा बेदरखौ जोबोर मोजां मोनो नोंथां।
औ नोंथाङा मा मैगंखौ मोजां मोनो बांसिन?
मैगं होनना बुङोबाना ओ मैगंखौ आङो ओ ओरैनो लाइ लाइ मैगंखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो आं।
औ लाइ मैगंखौथ' दा बायसेयाव मोननाय जाया। नोंथां।
औ औ नोंथां जायखिजाया आङो ओ मेगंनि बेलायाव लाइ गंखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां।
अ दे बुं दे।
ओ नों नोंथांमोननि गामि गामियाव ओरैनो मा मा फिथाइ सामथायाइ बिफांखौ मोननाय जायो आरो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना ओ नङा नङा नङा नोंथां फिथाइ सामथाइ ओ जेराव ओ लि लिसु बिफां ओ इदिनो थाइजौ बिफां नोंथांनि गामियाव ओ मा मा फिथाइ बिफांखौ मोनो बेखौ
उम जोंनि गामियाव दा थाइजौ फिथाइ मोनो आरो आमलाइ बिफां दङ आमलाइखु बिफां ओमफ्राय जलपायय अ बिफाङाव ओमफ्राय बिदिनो ओ नारें कमला
औ।
आरो कारजि
औ।
बेफोरखौ मोननाय जायो बांसि
औ नोंथां औ ओ। ओ नोंथाङा ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव ओ बबे मोनसे फिथाइखौ जानानै साबसिन मोनो आरो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
आं फिथाइफोरखौथ दा आपेल जानानै थालिर जानानै आंगुरजानानै जोबोर मोजां मोनो बेखिनि फिथाइ सामथाइखौ मोजां मोनो बांसिन। जेन।
ओ नोंथांनि नोजोराव ओ मोनसेल फिथाइ जायखिजाया नोंथाङा बुंनो हागोन ना औ औ नोंथां।
आंनि फेभ्रेटआ थालिरानो।
औ औ। औ अ अ नोंथाङा ओ गुबुन मोनसे सोंथि आंनाव सों नो हागोन नोंथां।
औ नों नोंसोर गामियाव दा मा मा मैगं मावनाय जायो मा मा मैगं मोननाय जायो नोंसोर गामियाव
जों गामियाव ना नोंथां? ओ जों गामियाव ओरैनो ओ ओ ओ लेस्रा लेस्रा आबाद मावो लेस्रा दिंखिया दिंख खियाखौथ लामायाव जोङो मोनो ओमफ्राय बेनि अन गयैबो जोंहा पटल ओ भाट काक्रेल ओ टिटा बेबायदि मैगं मोननाय जायो आरो जोंनि
नोंसा नोंसा मैगंफोर फानो नामा आरो एबा खेथि बानाय नङा मैगंनि?
ओ जोंहा ओ जोंहा ओरैहाय ओ मैगं गाया नोंथां बेनि अनगायै नोंथाङा गुबुन सोंथि सोंनो हाबावो
औ दा नोंथाङा मा मावगासिनो दं दासान्दै
औ नोंथां ओ दासान्दै आङो आ ओरैनो दङ आरो बिदिनो ओ बिदिनो दङ आरो
उम न'आवनो दं
औ न'आवनो दों नोंथां।
औ
अ
नोंथाङा बिदिनो आबादारिनि बिजनेस मावनो गोसो दंना गैया?
ओ आंङो ना आं आङो इदि आबादारि बिजनेसखौ गोसो दङ नोंथां ओ आङो मावलांनोबो सानदों उनाव उनाव लागै ओ दा जेबो मावथ'नाय जायाखै नोंथां। गुबुन मोनसे सोंथिखौ आं नोंथां नाव सोंनि अ नोंथाङा
दे जागोन नोंथां दे सोंजागोन।
आ ओ नोंथाङा ओ थाइजौ खाजिखौ ओ मा मा मस्ला मस्लि होनानै एबा मा मा बोरै खाजि खालामनानै बांसिन साबसिन गोथावसिन जानो हायो आरो बेखौ नोंथाङा ससे फोरमायनो हागोन नामा।
दा आं थाइजौखौ बिदिनो बानलु संख्रि। बेफोरखौ होयो बांसिनानो मस्ला ओरै होनाय जाया मोननाय जाया नालाय। बायबासो मोनो बेनिखायनो न'आव रेडि गैयिनि थाखाय डाइरेक्ट संख्रि बानलु होनानैनो
औ नोंथां औ नोंथां औ। ओ नोंथाङा ओ बबे मोनसे ओ जाय खिजाया मोनसे बेदरखौ मोजां मोनो आरोना बेखौ बुंग्रोनाय नाम ओ नों मोजां मोननाय बेदरनि नामखौ।
बेदरखौ आं दहैनो आगोलाव बुंखा बाय अमा बेदर बयलार। होनदोंमोन। नोंथांसिम। नोंथाङा मा बेदरखौ मोजां मोनो बांसिन?
हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
हेलौ।
हेलौ नोंथां मा जाखो?
औ नोंथां ओ जेबो नङा नोंथां ओ
उम।
ओ ओ नोंथां लाहा सरासनस्रायै ओ न'खराव मा मोनसे मैगंखौ बांसिन जानाय जायो बेखौ ससे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंहा बांसिन नखराव बांसिन आलु दालि बे ओमफाय फान्थाव बेफोरखो बांसिन जानाय जायो आरो दा।
औ औ नोंथां औ।
ओमफाय लेस्रा औ दा आरो भिन्दिबो दोङो ना भिन्दिबो जायो गेजेर गेजेर।
ओ उम ओ नोंथाङा ओ फुंनि समाव ओ ओ भाजाखो बांसिन जायोना इदिनो मैगं थाइगं संनानै बांसिन जायो?
फुंनि समावथ' ओंख्रिसो सङो जायो बांसिन ओंख्रिनो भाजासो जायो बांसिन।
आरो सानजुफुवाव ओंख्रि जायो ओंख्रि खारै ओंख्रि दालि ओंख्रि। दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय दोनथ'नोसै।